नोंथां।
औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा मोजाङै दङ ना?
दङ नोंथां मोजाङैनो दङ।
औ औ आंबो मोस मोजाङैनो दं। दा बे समाव नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होनना हरनाय जादों नोंथाङा आंजों सावरायफानो हागोनना?
हागोन नोंथां। मा आयदानि सायाव सावरायनो सानो? दोंमोन नोंथाङा।
औ आङो नोंथांजों जोंनि बर'फोरनि दानाय लुनायाव बाहायजानाय आइजें बा मुवाफोरनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन ।
सावरायनो हागोन दे नोंथां।
औ। बिब्दिब्ला जोङो आयदाखौ जागायनोसै ।
दे।
औ। जोंहा बर'नि दानाय लुनायाव बाहायजाग्रा आलादायै माखासे आइजें आयला बा मुवा बेसादफोरखौ जोङो मोननो हायो नङा होनबा?
नंगौ नोंथां।
औ जि दानो बा मोनसे जिखौ जोङो दाफुंनो थाखायथ' जोंहा गोबां मुवा बेसादनि गोनांथि जायो ओ जेरै जागायजेननायनिफ्राय लानानै जोबजासिम गुबुन गुबुन आइजें आइलानि जोंहा गोनांथि जायो नङा होमबा?
नंगौ नोंथां। गोबां आइजो आयलानि गोनांथि जायो।
औ बेफोरखौ जोंहा बर'फोरा गाहायै जोङो औवा आरो दंफांनिफ्रायनो बानायनायखौ जोङो बांसिनै मिथिना मोनो नङाना?
नंगौ नोंथां ।
औ जेरैहाय ओ गनसा गान्दै साल आरो गरखा गराय बेफोर गुबुन गुबुन आरो ओ जेरै माखु सोरखि दाङा नाथा बेफोरो गासैबो औवा बा दंफांजोंनो बानायजा नाय नङा होमबा?
नंगौ नोंथां ।
औ । दा आं नोंथांनिफ्राय बेखौ मिथिनो लुबैदों जे जोंनि बर'फोरनि जि दानायाव गोदोहाय जेरैबायदि औवा बा दंफांनिफ्रायनो बाहायनाय मुवा बेसादफोरखौ बांसिनै बाहायोमोन । नोंथांनि ओनसोलावबो आथिखालावबो
थारैनो नोंथां । नोंथांनि मिथिनो लुबैनायखौ आङो फोरमायनो नाजानि नोंथाङा फोरमायनाय बायदि दंफ फांनि एबा औवानि बानायनाय मुवा बेसादफोरजों जि दायो बैफोर जि दानायाव बाहाय जानाय मुवा बेसाद जायखौ जों दंफांनि एबा औवानि गाहायै बानायनाय जायो बैफोर मुवा बेसाद फोरानो जोंनि ओनसोलावबो आथिखालसिमाव बाहायजागासिनो दङ । जेरै नोंथाङा फोरमायनाय साल गान्दै जायखौ जों साल दंफांनिफ्राय बाहाय बानायनाय जायो । बेबायदिनो माखु
औ ।
खि दाङा नाथा गनसा बेबायदिनो गोबां जि दानायाव गोनां जानाय मुवा बेसादफोर सोंनायनिफ्राय लान नानै खुन्दुं सो थानायनिफ्राय लानानै गासैबो मुवा बेसादफोरा सिगां गोदो गोदाय समाव बाहायजेननाय समनिफ्रायनो। बाहायदोंमोन। दासिमबो जोंनि ओनसोलाव बैफोरबादि मुवा बेसादफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनो नोंथां बेजों लोगोसे जि सोंनायाव बाहायजानाय जेरै जों जेब्ला जिखौ सोंखांनायनि उनाव जोङो जिखौ थनगोन बै थननाय समाव जोङो मोनसे मुवाखौ बाहायनाय जायो। जेरै उवाल। उवालखौ जोङो उवालखौ जोङो बाहायनायखौबो नुनो मोनो। गुबैयै उवाला जि दानायाव बाहाय जाग्रा आइजें नङा अब्लाबो जोङो बेखौ जि सोंनाय समाव बाहायनाय जायो नोंथां बेजों लोगोसे खुन्दुं लुनायाव बाहायजानाय थाव थावख्रि बै थावख्रिखौबो जोङो आथिखालावबो बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो। जाय थावख्रिजों जोङो इन्दि खुन्दुंखौ लुनाय जायो नोंथां। बै इन्दिखौ लुग्रा। थावख्रियाबो आथिखालावबो जोंनि ओनसोलाव बाहायजानायखौ नुनो मोननाय जायो। बेबायदिनो जि दानो थाखाय बाहायजानाय माखासे मुवा बेसादफोर जेरै दंफां आरो औवानि अनगायैबो माखासे गुना गुनाफोरखौबो जोङो बाहायजानाय खौ नुनो मोननाय जायो। जेरै रासो रासोआव दंफांजों लोगोसे बेवहाय गुना था थायो। बेबायदिनो माखुआवबो दंफांजों लोगोसे लहा मुवाया थाब फानाय जायो। बेबायदिनो आरो माखासे मुवा बेसादफोराव गुबैयै माखासेया दंफांनि जाजोबोब्लाबो बैफोर माखासे मुवाफोरा लहा मुवायाबो हाबदेरनाय जायो नोंथां।
औ औ।
खुनदोंखौ खायनो थाखाय बाहायनाय जायखौ जों खायथा होननानै बुंनाय जायो। बेबो लहानि जायो। जायखौ जोङो जि खायनायाव बाहायनाय जायो नोंथां। बेफोरबायदिनो जोंनि जि दानायाव बाहाय जानाय मुवा बेसादफोरा जाय मुवा बेसादफोरनि नङाब्ला जाय मुवा बेसादफ्रा नङाब्ला जि सोंनाया जाया एब्ला जाय मुवा बेसाद फोर नङाब्ला जि दानाया जाया। बैफोरो जोंनि बर' आइजो फोरा बैफोर मुवा बेसादफोरखौ माखासे मुवा बेसादफोर खौ गावनो गाव न'आव नो बानायनानै लानाय जायो।जेरै गनसा बै गनसाखौ न'आवनो बानायनानै लानाय जायो । सोरखि जि जोंनो थाखाय बाहायनाय बै सोरखिखौबो न'आवनो बानायनानै लानाय जायो । बेबायदिनो माखासे से मुवा बेसादफोरखौ जोंनि बर' आइजोफोरा गावनि न'आवनो मोननाय औवा बि फां बै औवा बिफां बानायनाय जायो नोंथां ।
औ नंगौ थारैनो ।
नंगौ नोंथां । नोंथाङा आरोबाव बिनि सायाव आरोबाव माबाफोर फोरमायनो हाबावगोन नामा?
औ आंङो गोबां गोथौयै गियान गैयाब्लाबो जाखिनि मिनथियो बेखौ नोंथांनो आं फोरमायनो सानदों ।
दे बिदिब्ला फोरमाय नोंथां ।
औ थारैनो जोंहा बर'फोरा मिथिंगायावनो थानानै जों मिथिंगानि सेरावनो मिथिंगानि बिखायावनो संसार जानानै बा रायजो जानायाव नांगौ जानाय गासै मुवा बेसाद बा फारफ्रोमनि फ्रायबो फारफ्रुनथिंनिफ्राय नांगौ जानाय गासै मुवा बेसादखौनो जों मिथिंगानिफ्राय बुथुमना लायो जों हाबा हुखायावनो होन बा गायनाय फुनायावनो होन बा बबेबा माबा मोनसे खामानियावनो होन गासै गासैनियावबो नांगौ जानाय मुवा बेसादखौनो जोङो बेनिफ्रायनो बुथुमना लायो नङा होमबा?
नों गौ नोंथां थारैनो सैथो ।
औ बे बेबायदिनो जोंहा बर' आइजोफोरा दानाय जि जोम बा जि दानायाव नांगौ जानाय गासै मुवा बेसादफोरखौनो जोंनि बर' आइजोफोरा मिथिंगायाव मोननाय औवा दंफां लोगोसे गुबुन गुबुन मुवा बेसादनिफ्राय जोङो बुथुमना लानाय जायो । गाहायै औ गोदोनि जोंहा दोरोङारि महरैब्ला गोदोहाय जेरैबायदि आबै आबौमोना सोलिबोनाय बायदिब्ला थ' जोङो गासै मुवा बेसाद गासै फिसा फिनला मुवा बेसादफोर जि दानायाव जेसेबांखिनि नांगौ औवानिफ्रायनो बानायनायखौ जों नुयोबा खोनानो मोनो आरो । जिहेथु बेहाय औ राज सो होननानै बुंदोंमोन जे नोंथाङा बै रासोखौबो बै समाव माने आबैमोना दा आबैमोननि बिमा बिफा बैसोरनि दिनावहाय औवानिफ्रायनो बानायनाय मोनसे ओ रासो बेखौ बिसोरो बाहायबोदोंमोन आरो जेरै जेराव साल बै साल गान्दैयाव मा होनो दानाय सालाव दानाय जि फोरखौ औवानि बानायनाय रासोजोंनो दानायखौ आं बै समाव माने उन्दै समाव नुनो मोन दों आरो ना नोंथां जे आंनि औ आंनि आबैमोना आं दानाय बिसोर दानायखौ नुदों बै समाव बिथांमोना मोनसे दा जेरै दानि मुगायाव थादजों दायो बै सम समाव माने बे थादखौ बाहायनायखौ नुनो मोनामोन आरो मोनसे साल गान्दै होननाय दंमोन बेहाय थाद बायदि जाया एसे आखाइजोंनो दानो गोनां जायो बैनि रासोआ माने औवाजोंनो बानायनाय जायो आरो ना लोगोसे औ लोगोसे जोंहा जि सोंजेन्नाय बा खुन्दुं लुजेनन्नायनिफ्राय लानानै जि दानानै जोबजासिम गासै गनसा गनसि जेरै खुन्दुं लुजेनन्नायाव दाङा नाथा सोर खि बेफोर बायदिखौबो जोंहा औवानिफ्रायनो बानायो लोगोसे बे जि सोंनायाव बाहायनाय गासै ओ जेरै गनसा गनसि आरो बे बालेब आरो आङो बांद्राय मुंफोरखौ मिथिना मोना नोंथां माने बेफोर गासैखौबो नांनायखिनिखौ जों गासैखौबो औवानिफ्रायनो बानायनायखौ आं नुनो मोनामोन आरो जेरै बे माखु जों गोबावलायलायनो हानाय नंला समाबो जाबाय
दे बिदिब्ला नोंथां
औ औ